नोंना खोनादों ना?
उम।
खोनादों।
दा जोङो औ खोनादों दा जोङो मानेे मेन टपिकआव थांनोसै नङा होनबा। दाथ' जोङो दाउ अमा फिनायनि बागै रायलायनोसै होनबा ना जेनेबा दा जोङो दाउ अमा फिनानैबा माबाय दि मुलाम्फा जानो हायो एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा नों थाङा
औ औ जोंनाथ' मोन्थिखायो नङा होमबा नोंथां जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा माने जोंनि सुबुंफोरा माने ओरैनो थानायजों लोगो जोंना माने न'आव दाउ अमा जिब जुनार फिसिखायो नङा होमबा बिखौ माने बिनि जाहोना जाहैबाय माने जोंना रांखान्थि बिथिङाव माने थाइसे थाइनै माने न'खर सालायनायाव न'खर खुंनायाव माने हेफाजाब मोनथों बिदि साननानै जोङो माने बेखौ दाउ जिब जुनार फिसिनायखौ दाउ अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा फिसिनाया जाहैबाय माने जोङो बांसिन जोंनिया अमा नुयो दाउ नुयो बोरमा नुयो यो मोसौ बेखौ फिनाय नुयो बेफोर माने जोंनाहाय जेनेबा अमाफोरा अमा बुन्दिफोरा जोंना फिसा होयो नङा होमबा बेफोरखौ जोङो फेदेननानै जों रां खामायनो हायो बैफोरनिफ्राय जों गोबां मुलाम्फा नङाओम्बा दाउफोरखौबो जोङो दाउफोरा माने जोंथ' दाउफोराबो गोबां फिसा होयो नङा होमबा जों माब्रै मा गोबां फिसा मोनो बेफोरखौ फाननानै जों गोबां दाम मोनो नङा होमबा बेबाय बिनो माने फोरनिफ्रायबो जोङो फिसाबो मोनो गाइखेरबो मोनो बैफोरखौ जों फानानानैनो माने रां मोनो जोङो बेफोरबायदि जेनेबा जिब गोबां रां खामायनो हायो आरो थाबायनानै खुंनायाव माने हेफाजाब मोनो गथ' गथाय फोरोंनायावहाय संख्रि जानायावहाय माने जों बिथिंनिफ्राय जों माने बैफोरखौ हेफाजाब मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो नैथाङाबो एसे फोरमाय जागोन ओम।
औ नंगौ माने नों बुंनायावसो नोंगौ मानो होनबा। ओ दा। गासिबो बिथिङाव नायनो थाङोबा माने फैसा थाखानि माने गोबां नांगौ जालायो। माने इदिनो। सासे फरायसालि। फरायसालियाव आगार हरनो बा बो जोङो माने बिनिफ्राय माने दाउ अमा फिसिनायनिफ्राय लानानै माने जों गोबां मदद मोनो आरो। गुबुन अनगानि। माने गुबुन अनगा खामानिनि अनगायैबो माने इदिनो न'आव थनानै। जोङो माने। आयजोफ्रा माने दाउ अमा फिनाय। मोसौ मोसा फिनाय। हांसो बोरमा। बेफोरखौ लानानै माने जोङो। गोबां माने फैसा। सानि माने मदद मोनो आरो। माने रांखान्थि बिथिङाव माने गोबां हेफाजाब मोनो। आरो बिदिनो जोङो माने बे फैसाफोरजोंनो माने जोङो दाउ अमा फिसिनायनि रांफोरजोंनो माने जोङो। मोनसे मोजां मोजां माने। बिजनेसफोरबो मावलांनो हायो आरो। माने नांगौखि निखौ जों सुफुंजोबनानै लानोबो हायो आरो।
ओ हायो। अब्ला माने जोङो बे ओ माबायदि दाउखौ फिसियो बिनि सायावबो जोङो माने मोनथिनो खोथा रायलायनाय नङा होमबा आं माने जेनेबा अमाखौ माबायदि फियो बे खौहाय जेनेबा जों मिथिनो नङा होमबा दा अमा खौहाय जोंना जोंना दाउफोरखौथ' जोंहा बा एसेबां बिदि जोथोन लालायलायनाङा नङा होमबा। जेरैबायदि बेफोरखौहाय जोङो ओंखाम ओंखामफोरखौ माइरंफोरखौ ओंखाम एसे जि आग्लायनाय गोजांफोर माइरंफोर बेफोरखौनो माइफोर बेफोरखौनो होयो नङा होमबा ओ बेलासि समफोराव फुं समफोराव बिदि सारनानै होयो आदार होयो बिनिफ्राय जोङो सा हरफोर होयो आरो। बेखौ होबालाय दे दाउ थाब थाब देरो होननानै जोङो बेफोरखौ होनाय जायो आरो जेनेबा जोङो अमा अमानि आदार होनायखौ अमाजोंथ जोंना गुन्दै होयो नङा होमबा जोंना गुन्दै गोजा होबाथाय अमाया जाया होननानै जों माने गोबां माने जे जौ मावनानै जों जिहेथु अफ्रि मोनो बेखौ होयो आरो होनानै बिनिफ्राय जोङो आथिखालाव गोबां नुनो मोनो थाइगं रुनानै होयो माइरंजों लगायनानै थास बायदि लगायनानै होयो खौ लगायनानै हुदा होनायखौ नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय सापर बायदिसिना जाहोनानैबो जोङो माने अमाफोरखौहाय माने गिदिर खालामनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जों माने मोसौ फोर बोरमाफोर‌ होनोबा गांसे जायो दङ होमबा जों एसे इसेबां बिदि माने जोङो फुं समावहाय खानानै बबे गांसो दं जायगायाव खानानै दोनहैयो बेनिफ्राय जोङो माने ओ‌ सानजौ ओमफ्रायो बोस्लायो नङा होमबा दै दौयो जोङो बिसोर दै गां मोनङाब्लाबो जों सुबुं मानसि हारियानो माने मोनथिखायो आरो माने जों बिसोरना माने सानदौफुआव खनसे दै दौनांगौ होननानै जों बयबो फोथायनानै लायो आरो माने दौवो आरो बिनिफ्राय बै समावहाय बिदिनो जिगाब फोर बायदिसिना दंफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ जोङो होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? बेबायदिनो बेबायदिब्ला जेनेबा माबायदि अमा दाउ बोरमाफोरखौ जोथोन लानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होजागोन।
औ माने इदिनो जोङो बोरमाखौ माने फार्स्टआबो जोंनो जोलैखौ नांगोन नङा होनबा? जोङो बिदिनो जोलैखौ बहानि बायनानै लाबोबाय बिदिनो जोङोथ' जोलै खालामनो थाखाय जोङोथ' बोरमा फान्थिखौ नांगौ नङा होनबा? इदिनो बोरमानिफ्रायबो जोङो फिसा माबानानै फिसा आरजि जोनोम होनानै माबानानै जोनोम होनानै जेनेबा जोख्लिनिफ्राय जोङो फिसा मोननानै जोङो माने इदिनो फेहेरलांनो हायो आरो। माने बोरमाजों बोरमानि फ्रायबो। बोरमाखौथ' जोङो माने नि टाइम माने अमाफोरखौ जेरै जोङो आदार होनांगौ बोरमाखौथ' जोङो इदि इनि टाइम आदार होनाङा नङा होनबा? जों इदिनो माब्लाबा समाव उदां फोथाराव माने उदांङै आगारनानै होयो। आरो बिदिनो लाययो खाहैयो दै दौवो। जि जायो माने बोद सम मोनोब्ला माने जिगाबफोरखौबो होयो आरो हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै जोङो हानानैबो न'आव लाबोनानै होफैयो। जाहाथे बिसोर माने मो मोजाङै माने जोथोन लाखिनानै थानो हायो। आरो माने बैफोर गासिबो माने जोंनि न'खराव न'आव फिनाय गाससिबो माने जिब जुनार नांलाय बेखायनो जों माने न'आवनो लाखिजोबो आरो गासै थबो दाउ बोरमान हांसोफोरखौबो माने न'आवनो फिनानै लाखिजोबो आरो दाउफोरखौ बथ' बुंनो थांबा दाउ जोख्लियाबो
औ
बिदै दैनानै फिसा जोलै बारायनानै गोबां माबा हेफाजाब होयोना रांखावरिफ्राव दाउनो जोङो नांगौ बायदियै माने जोथोन लाबा आरो बेनिफ्राय साबसिन मोजां इनकाम मोनो आरो जों जेरै दाउफोरखौबो जोङो फ्राम फ्रार् खुलिनानै गोबां एरहोनो हायो दा आथिखालावथ' आरो गबां दाउफ्राम। दाउ फार्म बोरमा फार्म खुलिनायबो नुबोदों नङा होनबा दा जोङो बे बोरमा दाउफोरनिफ्रायबो गोबां जोङो माने रांखावथि रांखावरि माने आंखालखौ सुफुंबोनो हा दों आरो बेफोरजोंबो गोबांनो
माने जोंना माने बे दाउ अमानि फारामखौथ' जों आथिखालाव बुहुत नुखोना
औ - औ नुनो मोन जि
औ - औ।
माने आथिखालाव माने जोंनि बर' माहारियाबो बुंनो थांङोबा माने ओरैनो जिरायना थाला आरो माने बेफोर माने रां खान्थिनि आंखाल नालाय माने खस्थ' खालामनानै न'आवनो फिनानै न'आवनो थानानै माने गासिखौबो लाजोबो आरो माने।
औ औ माने - माने दाना माने बेफोर माने गोजान गोजानाव सिगांनि समावथ' जोंना माने रां बुथुमनो होनांगौब्ला गोजान गोजानावसो खामानि मावहैयोमोन नङा होमबा? माने आथि सेराव थांलायलनायनांला आरो माने खाथि खायावनो बेफोरखौ बुथुमनानै लानो हाबाय न'आवनो थानानै जों न'नि लोगोसे जे माने फैसा - फैसा थाखाखौबो जों बुथुमनो हाबाय बेनिफ्राय माने माखासे बिथिंखौबो मावबावनो हाबाय आरो। नङा होमबा? बेफोरबायदिनो माने जोंना बे फाराम खुलिनायफोराबो माने जोंना फालांगि महरावबो जाबाय आरो ना। नङा होमबा बि? बेखौ जोङो माने बिदि माने जोङो फालांगिफोरनोबो मोननो हायो।
बिसोरो माने बायनानै आरो जों माने बिदिनो आरो एसे एसे फायनानै आरो एसे बांन बांसिनजेनलांबाय थानो हायो नङा होमबा जों सारामफोरखौबो औ माने बेफोरबायदिनो माने बुहुद मोजां आरो माने बे बा जबा फालाय जेनेबा जिब जुनार फिसिनाया माने ज जोंनि माने सम औ औ औ माने जोंनि सुबुं माहारि औ औ औ। माने जिउ गुन्दैयावहाय माने बे बिथिङाव माने गोबां हेफाजाब होनायखौ जों नुगासिनो आरो नङा होमबा बेफोर जिब जुनार औ बुंलाय नोंथाङा।
इदिनो होने जेनेबा न'फ्रावनो लानानै जेराव बो गोजानाव थाङा लासिनो बेफोरखौनो मावनानै लायबा माने बांसिन मोजां जायो होनना सानो आरो आं।
औ औ नोंगौ नोंथांमोननाय बायदिनो जेनेबा जों जेनेबा जोङो दा जिब जुनारखौथ' जोङो सानफ्रामबो सान्थि सान्थि नायनांगो नङा होमबा जों बेफोरखौ माने सम सम सम आदार होनांगौ तायेम बिदिनो नायनांगौ समाव नाय बिदिनो जेनबा जि खामानिखो मावबाय बिदिबायदिनो जों बायदि गुबुन खा हायो गुबुन खामानिया आरो जों मावबावनानै माने मोजां खालामबावनो हायो दं नखरफोरखौ बेबायदिनो ओरैबायदि मोजां आरो जों जोंथ' बांसिन केजि फिथाइ होनोब्ला थ' आइजोफोरानो लायो नङा होमबा बे फिसिनायखौहाय गोसो होयो जुुनार फिसि औ
गोजानावबो थांनो हाया जाहै बायनालाय बिनिखायनो माने न'आवनो जि थाइसे मोनो गावनि गावनो खस्थ' खालामनानै माने आरजिनो नाजायो आरो जोंनि बर' माहारिया।
औ
खस्थ' खालामनानै माने गावनो बुथुमनो ना जायो आरो जि थाइसे हायो न'खराव माने थाखा फैसा एसेब्लाबो हेफाजाब मोननाय नङा होनबा गावनो खस्थ' खालामनानै
अब्ला जों दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां? खोनादोना नोंथांङा?
औ -औ खोनादों जागोन दे।